अ दाहाय बर' समाजाव फाथैया माबायदि बाहायजादों बिनि सायाव सावरायजागोनना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ अब्ला आं जागायनोसै नोंथां फाथैया जाबाय जोंनि बर' समाजनि मोनसे गाहाय आ मुवा बेसाद होननानै बुंनांगोन मानोना। फाथै गैयालासे जोङो माख माखासे जा फुजा होनाय एबा फोरबो फालिनाय आरो माखासे जोंनि बर' समनि आसार खान्थि गुबुन गुबुन जा जोंनि माखा खासे फुजा होनाय आरो आसार खानथिनि गेजेरजों जोंनि माखासे नेमखानथियाव जोङो गय फाथै होनायखौ नुनो मोनदों। मानोना बैफोर आ जा आरो जोंनि बर'नि माखासे नेमखानथि आसार खानथि फालिनाय फोरबो फालिनाय बैफोर फोरबो फालिनायफोराव जोंहा गय फाथै नङाब्लानो आ माखासे खामानि एबा फुजा होबोनाय माखासे आसार खानथिनि खानथिफोरा आबुं जाफुङा होननानै साननानै लानाय जायो बेबायदिनो गय फाथै फाथैखौ बिनि अनगायैबो जोङो माखासे गावखौ गावनि गावखौ जानानै गुसथि खुगा स्रा मोनहोनो थाखायबो जानाय जायो आरो। आलासि फैनायाव जों बेखौ आ होनाय होनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो गय फाथैइनि बाहायनाया जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोजौ आ बिबानखौ लानानै लानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना गय फाथैनि गेजेरजों जोङो माखासे खामानिखौ मावफुंनाय जायो आरो गय फाथै गैयालासिनो जों माखासे खामानिखौ मावफुं नो हाया बैफोर खामानि फोरखौनो गय फाथैनि गेजेरजोंसो मावनानै आबुं खालायनाय जायो। नोङाबोला जोंनियाव माखा माखासे बर'फोरनि जा नेमखान्थि बैफोर नेमखान्थि आसार खान्थिफोराव जोंनि माखासे ओ गोनां जानानै थानाय मुवाया गय फाथै गैयालासिनो जोंनिया आद्रा जानानै थायो बे खौ आं सानो नोंथांनि बायदिब्ला आ गय फाथै। खौ जोङो गोदो गोदाय आरो। आथिखालनि माबायदि बाहायनाय खौ नोंथाङा नुनो मोन्दों बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां ओ नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फाथैखौहाय बर'फोरा बाहायबोगासिनो दं जेरैबायदि ओ फुजा होनायनिफ्राय लानानै गिदिरनो मान होनाय आलासि फैब्ला गयजों लोगोसे फाथैआ जोबोद गोनांखा बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे हाबाफोराव फाथैया जोबोद गोनांथि होननानै साननो हायो बिदिनो बिदिनो ओ हाबानि थाखाय गय खावहैनायाव फाथै गैयाब्लानो जाया बेबायदिनो बर' समाजनि फाथै बाहायनाय होनोब्लाथ' बर'फोरनि न'खर न'खर गइ बिफांजों लोगोसे फाथैखौबो मानला होनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आथिखालाव बेबायदिनो आथिखालाव फाथैनि बागानाबो गो ओ न'खर न'खरनो गोबां जानायखौ नुनो मोननाय जायो नुनो मोनो बेबायदिनो फाथैखौहाय होननानै मोनथिनानै मोननाय जायो जेरैबायदि गथ' ओ गथ'फोरा जेरैबायदि गथ'फोरा खिनो हायाब्ला बि बे फाथै थारानि बिगुरखौ एसे सैख्ल'नो खौ मोनथिनानै मोननाय जायो बेबायदिनो फाथैखौ बायदि रोखोमनि मुलि हिसाबैबो बाहायनानै जायो एबा देग्लिनानै लोङो होननानै मोनथिनानै मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
फाथै फाथैखौ आलासि फैयोब्ला गय होनायजों लोगोसे फाथै होनायाबो थाफाखायो बेजों लोगोसे सोरबा सासे आलासि फैनायनो मान होनो थाखायबो आर'नाइ फालि एबा फालि माननि फालिफोरजों लोगोसे गय फाथै होनायाबो बर'फोरनाव दंखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो आथिखालावबो खायसे खायसे एबा खायसे ओनसोलावहाय बर' बर'फोरनि हाबायाव हाबानि थाखाय समाजनि सुबुंफोरखौ लिंनोब्ला गय फाथै होनानै लिंनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो फुजा फुजाफोरावबो ओम गयजों लोगोसे फाथैहोनाय आरो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला गोदो गोदाय गोदो गोदाय आरोना गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला दैसा बारनोब्ला गय फाथै होलांनाय बेफोरखौ बेफोर नेमा दङमोन होनना खोनानो मोननाय जायो बेफोर नेमखौ आथिखालावबो खायसे खायसे गामियाव दं होननानै खोनानो मोननाय जायो नाथाय आं बेखौ मेगनजों नुवाखै बिनिखायनो थारै दङना गैया बिनि फारसे आं मोनथिनानै मोन ना एबा
नोंगौ नोंगौ नोंथां दङ।
औ बेबायदि गोजौ जायगा आवग्रिना लानो हादों होननानै आं बुंनो जों साननो हायो एबा बुंनो हायो आरोना
नोंगौ नोंथाङां बुंनो हायो।
बेबायदिनो बेबायदिनो फाथैखौ बाहायबोदों जाबोदों मान होनायाव बाहायबोदों फुजा होनायाव बाहायबोदों गोबां रोखोमै बाहायबोदों बिनि गेजेर बिनि गेजेरजों आरो नोंथाङा बिनि अनगायैबो आरोबाव माबाफोर मोनथिबावनाय दङब्ला सुद'यै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बिनि फाथै बाहायनायनि सोमोन्दै
नोंगथां गोबां मिथिनांगौ बाथ्रा दङ फाथथायनि बागै आंबो बारा मोजाङै मिथिजोबा बेफोरनि गेजेरावनो जा मोन से मोननै मिथियो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथाङा जेरैबायदि दहाय बुंदोंमोन आ मोन गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला एबा दाबसे जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोब्ला दैसा बारोब्ला जोङो माखासे गय फाथै होननानै जोङो बारनायखौ नुनो मोनो नोंगौ न थां बियो थारैनो दं आरो जेब्ला जोङो सासे हाबानि बे फलियावनो बुंनांगोन नोंथां जोङो हिन्जाव गोदान लायनो थाखाय थाङोब्ला जेब्ला दैसा दैसा नुलाङो अब्ला बै ब दैसाखौ बारलांनाय नांगौ जायो बैफोर दैसाखौ बारलांनांगौ जानायाव जोङो माखासे से गय जरा फाथ फाथै जरा होनानै आरो फैसा फैसा एसे होननानै जोङो धुप धुना सावनानै फुजिनानै बै निफ्राय जोङो मा होनो बेखौ ओ
उम मा
बै बैफोर यावहाय मान होनाय नाम औ नोंथां मान होनाय जाबाय जोङो मा माखासे दैसा खौ बारलांनानै बारलांनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो माखासे दैसाफोराव जा दैसा मोनलाङो बैफोर दैसाफोराव होयै होयै नांनै जोङो माखासे थांनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो नों थाङा आ नोंथांनो आरो मिथिहोबावनो आङो मोनसे बाथ्रा बिदिनो गइ फाथैनि गेजेराव जों माखासे बैफोर आ जा मुलि बाहायनाय आरो आसार खान्थिफ्राव बाहायनायनि अनगायैबो गोदो गोदाय बर'फोरा देरलायनायावबो गइ फाथैखौ बाहायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो मानोना गइ फाथैनि गेजेरजों जायोब्ला जोंनि गुस्थिया गोजा जायो। बैफोर गोजा गुस्थि जा गेजेरजोंनो माखासे बर' सुबुंफोरा गावसोरखौ देलायहोनायावहाय आ बाहायोमोन आ बे गय फाथै खौ जोङो एसे सुुनै फुननानै जायोब्ला गुस्थिया गोजा जायो। जेब्ला गुस्थि गोजा जायो अब्ला बेखौहाय गुसथियाव गाब गाहोनाय बायदि महरै बर' आइजोफोरा गोदोनि जुगावहाय देलायोमोन। नाथाय आथिखा खालनि मुगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ देलाय स्लाय स्लाय नेसारेलि बुस्थुजों देलयालासिनो जोङो हाथाय बाजाराव मोन नाय आ लिस थिब बायदि आरिजोंसो जोङो आ गुसथियाव गाहोनायखौ औ नुनो मोनो नोंथां। नाथाय गोदोनि जुगावहाय जेब्ला बर' आइजोफोरा गावसोरखौ समाय होनो एबा मोसा साहोनायावहाय गुस्थियाव जे गाब फुननांगौ जायोमोन अब्ला बैयावहाय गइ फाथै जानानै गाब फुननाय बैफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां। बिदि होननानै माखासे आ सुबुं सरासनस्रा रायजो जानाय गामियारि सुबुंफोरनिफ्राय मिनथिनो मोनबोदों बिदिनो जोङो नोंगौ नोंथां खोनानो मोनबो बिदिनो जोङो गय फाथै माखासे बै फोर फुजा आरो नेम खान्थिफोर बावनाय फोरबो बावनाय बैफोरनि अनगायैबो देलायनायाव बाहायनाय बेखौ जोङो नुबोनो मोनदों बेबायदिनो नोंथाङा गय फाथैनि बाहायनायाव माखासे ओ सुबुं फोथायनाय बा आरो बेफोरनि अनगायै माबाफोर मोनथिबावोब्ला आ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
सुबुं फोथायनाय होनोब्लाथ' दैमा दैसा दैमा दैसा बा आ बारलांबाय थानाय समाव म गय गय फाथै होनायनि गेजेरजोंबो जो जुदि गोजान जायगा थाङोब्ला गय फाथै होनानै थांनांगौ होननाय बे बेफोर बाथ्राखौनो सुबुं फोथायनायाव लाबो लाबोजायो नोंथां
अ लाबोजायो नोंथां मानोना बैफोर ओ होलाङोबा दैखौ बारनो हामा होननाय बैफोर नोंगौ थां सुबुं फोथायनाया दङ बेफोरखौबो
औ ओ मानोना ओ मानोना गोदो गोदाय जुदि मोनसे दैमा एबा दैसाखौ बारनोब्ला गय फाथै होथारनांगौ एबा होनानै ओ खुलुमलांग्रोनांगौ बे बाथ्राखौ ओ मोनथिनानै मोननाय जायो आरो आबै आबौमोननिफ्राय बेबादि
नोंथां
बेबायदिनो नों आरो मोनसे मा सोंबावदोंमोनलाय नों
नंगौ नोंथां दासो आंबो गोसोआव फैदों नोंथां होननाय बायदिनो नंगौ सुबुं फोथायनायनि अनगायैफोर माबाफोर मिथिनांगौ खौरां ओ मिथिनांगौ माबाफोर बिबुंथि दंबावबा नों थांखौ फोरमायनो थिनदोंमोन आं
मिथिनांगौ होनोमबाथ' ओ बे ओ बेखौ बाहायनायनि फारसेनो नोंथाङाबो गासै बाथ्रा बिनि फाथै बाहायनायनि बाथ्राखौथ' मिथिजोबखागौ थिओ औ थिग बेबायदिनो फाथैखौ ओ बर'फोरा गोबां बाहायो बेबायदिनो ओम गोदो गोदाय जेरैबायदि बाहायोमोन फाथैखौ आथिखालावबो बेबायदिनो बाहायबोगासिनो दं ओम नाथाय थाओ नाथाय खायसे खायसे नेमखान्थि एबा खान्थिफोरा सो सोलायलांनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि ओम गासै ओ गासैबो सुबुंफोरानो ओ दैमा एबा बिलोफोर बारनो बारनायाव बेफोरबायदि ओ गय फाथै होनाय नेमखौ आथिखालाव नुनो मोन बांलिया एबा नुनो मोना खौनो होनजायो बेबायदिनो आरो ओम सो ओ सोरखौबा मान होनाय बेफोर ओ बेफोरबायदियावबो आथिखालाव डायरेक्टयैनो आर'नाइखौ डायरेक्ट गानहोनायखौसो नुनो मोननाय जायो बांसिनै ओम नाथाय गोदो गोदाय ओम खोरोन्दि एबा बान्था लानानै बिनि सायाव गय फाथै होनानै ओम फैसाजों लोगोसे ओ गय फाथै होनानै मान होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबो एसे एनै सोलायलांनो हमदों फोरजों लोगोसेनो ओ म आरो माबाफोर सोलायबावनाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
नोंगौ नोंथां सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनदों बुंनानै फोजोबनो हाया माने गय फाथैनि बाहायनायाव गोदो जाबायदि बाहायोमोन नाथाय आथिलाव बैफोर फु फुजा आरो बावनाय बायदियावल' बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि अनगैबो फुजायावहाय माखा से जा बावनाय खा न्थि बैफोर बावनाय खान्थिफ्राबो गय फाथैफोरनिया माखासे सोलायनाय बिथिंखौ नुहुरनो मोनदों मानोना गोदोनि जुगावहाय गय फाथैखौ ओ एसे आलादा रोखोमै बावनाय जायोमोन नाथाय आथि खालनि मुगायावबो एसे आलादा रोखोमै गोदान मदेलै बावनाय खौ जों नुनो मोनदों मानोना एसे गोदोनि जुगावहाय खांग्रांनानै ओ बावोमोन नाथाय आथिखालनि जुगावहाय खुग्लुबनानै बावनायखौ नुनो मोन्दों गय फाथै खौहाय बेबायदिनो आ गय फाथैनि सायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां बेखौ जोङो दसे समनि गेजेराव ओ बुंनानै एबा फोरमायनानै जोङो फोजोबनो हाया बिनि सायाव बुंनांगौब्ला गोबां बाथ्राया हाबनानै थायो नोंथां बिदिनो नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोनना नै आङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो जा बाथ्राखौ बावनानै थादों बैफोर बाथ्राफोरखौ आं गोसोआव फैफिन होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबाय
ओं लो लोगोसेनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंबो आं मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
उम गोजोन्थों नोंथां नोंथांनि थाखाय नोंथांनिसिमबो